औ खोना
औ खोनादों नोंथां
ओ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो इन्टारनेटनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जेरै ससियेल मिडियानि सायाव आरोना नोंथां, औ । औ नोंथाङा दा फंनैसो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आङो थारैनो ओ नोंथांनि सेराव आंनि जा मोनथिगौ बेखौ आङो नोंथांनि सेराव फोरमायना होनो हागोन नोंथां ।
औ औ ।
औ जोंना इन्टा-इन्टारनेट होनोब्लाथ' दा ओ जोङो बुहुमनि गासैबो सुबुङानो मोनथिगौ होननानै जोङो मोनथिना मोनो एबा बे इन्टारनेटखौ ओ बुहुमनि ओ गासैबो बाहायफ्रामो होननानै जोङो मोनथिना मोनो ।
औ ।
औ बे इन्टारनेट इन्टारनेटखौनो जोंहा बुहुमनि गासैबो सुबुङा बाहायो । बेनि ओ बे बाहायनायाव ओ बेनिनो बाहायनो रोङोब्ला ओ मोजां एबा बाहायनो रोङाब्ला जोङो बे इन्टारनेटा जो- बोर गाज्रि होननानै जोङो मोन्थिना मोनो जेरैहाय ओम । जेरैहाय जोंहा ओ सासे उन्दै गथ'निफ्राय लानानै दानि मुगायाव ओ बोराय बुरै एबा ओ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो जोंना इन्टारनेटखौ बा- हायो ।
औ औ ।
औ, बिदिनो जोंना सासे गथ'आ जेबोला ओ इन्टारनेटखौ बाहायो एबा ओ बियो मबाइल बायदिसिना लेपटप कम्पिउटार बायदि- सिनाखौ दाङो बेयो औ । बियो बेनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मोनथिना लानो हायो जेरैहाय बिसोरनि बिसोर गथ' उन्दै गथ'फोराहाय जा नुयो एबा जा खोनायो बेखौनो सोलोंनानै लानो हायो
औ औ
बेबायदिनो जोंना बिसोरो गोबां ओ मोजांनि फारसे बुंना बुङोब्ला बिसोरो गोबां गियानबो मोननो हायो जेरैहाय जोंहा सासे उन्दै गथ'आ जोंना दानि बर' सुबुं एबा बर' आइजोफोर गामि ओनसोलनि बर' आइजोफोर होनोब्ला जोंना ओ गोबां ओ गुबुन हारिनि भाषाफोरखौ जोङो रोंनायखौ नुनो मोना जेरैहाय जोंना हिन्दी बेफोरबायदि ओ भाषाखौ जोंना ओ गामि ओनसोलनि बर' आइजोफोर एबाओ न'खरनि सुबुं फोर बिसोरो गोबां रोंनायखौ नुनो मोना नाथाय जोंहा बिदिनो ओ उन्दै खायसे उन्दै गथ'आ जोंना बिदिनो मबाइल नायै नायै एबा बायदिसिना बायदिसिना मबाइलाव फुथ्ला बिदिनो मोसानाय बायदिसिना नायनानै जोङो बिसोरो गोबां हिन्दी एबा गोबां ओ भाषाखौनो जोंना सोलोंनानै लानो हायो एबा बिसोरो ओ बा द' बोसोरावनो बिसोरो ओ गुबुन रावजों रायज्लायनो हानाय मोजां मोजाङै रायज्लायनो हानाय जाहैयो बेनि थाखाय ओ जोंना इन्टारनेटा जोबोर मोजां एबा जोबोर गोनांथि होननानै जोङो साननानै लानो हायो नाथाय जोंहा इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायबासो मोजां आरो गाज्रि खामानियाव बाहायब्ला गा होननाय बायदि जोंहा खायसे सुबुं फोरा बिदिनो इन्टारनेट बायदिसिना बाहायनानै जोंहा गेम गेम गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंहा गेम गेलेनानै बिसोरो गुबुन मोनसेबो खामानि एबा जेबो खामानि दामानि मावा बिदिनो जेबो साननाय हनाय गैया बिसोरो खालि गेमनि फारसेल' सानो थिग बेबायदिनो बिसोरनि ओ मेलेम मेलेम बिसोरनि मेलेमहा हाय बिदि गेम गेलेबाय थानानै बिसोरना ओ बिदिनो नावमान माइबा सोरबा माइबा बुङोब्लानो बेखौ खेंङेट खेंङेट रागा जों खांनाय मायबा गोसायै बुंखांनाय बिसिनाव बिदि जाहैयो एबा गावनि कन्ट्रलखौ गावो खोमानानै लानाय जायो खोमानानै लायो बिसोरो बेनि थाखायनो इन्टारनेट बा बाहायनाया जोबोर गाज्रि होनानै आं सानो बिदिनो नोंथाङा बो इन्टारनेटनि सोमोन्दै मा मोनथियो आंनि सेराव एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नों
औ नोंथां औ ओ इन्टारने दा जों होनोब्लानो जों गोबां जेनेबा जों मबेल जेनेबा ससियेल मिडियाआव मा मा दं जों बेफोरखौ नुयो आरोना जों इन्टारनेट गैयाबानो जों मबाइल बाहायनो नोंथां जों जोंनो मबाइल बाहायनो थाखाय जोंनो इन्टारनेट नांथारगोन आरो जेरै हाय जोङो फन खालामनो बाबो इन्तारनेट नांगोन जों वाटसाब बाहायनोबाबो इन्तारनेट फेसबुक इन्स्थाग्राम बाहायनोबाबो आरो गुबुनफोराव मायबाफोर सार्च खालामनो ओमफ्राय जोंनो इन्टारनेट नांगोन आरो ना जोङो आरो इन्टारनेटखौ जोङो औ गोबां सुबुङा बाहायनाय जायो नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय बायदिनो आरो जोंङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जेन जेनेबा जों स इन्टारनेट थाबासो जों ससियेल मिडिया नुगोन नालाय
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ ओ बिदिनो जोंङो ससियेल मिडिया फोरनिफ्राय औ मबेल जेनबा मबेल फोरनिफ्राय जों गोबां इदिनो बाथ्रा फोरबो मिथिनो मोनो जेरैहाय जोंङो ओ जे बहा मा जादों बहा मा जायाखै जों बेफोरखौ ओ निउस एबा रादाबनि गेजेरजों जोंङो मि मिथिनाय जायो आरोना आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोर जेनेबा मबेल फोराव मोजां गाज्रिफोरबो फैयो नालाय बिदिनो ओ बिमा बिफाया दसे सम गावसोर खामानि मावनो जेनेबा खामानि मावनो थाखाय बिसोरखौ गथफोरा डिस्टार्ब होनाय जायो नालाय बिदिनो बिसोरो मबेलखौ सानफा ए एफा बिदिनो गथफोरनो गारनाय गारना होनाय जायो जेनेबा गा म नो नायथ होननानै दोननाय जायो आरोना बेयावनो ग गथफोरा एसे नै साद दिननि नु नुदाव गाबोन नुदाव बेफोरावनो गोबां सुबुंफोरानो जेबा गथफोरानो हामा जालांदों आरो इन्टार नि थाखाय बिदिनो बारा गथफोरनो मबाइल हेगारना होजाया आरो ना दानि जुगाव आरो
औ
ओ बिदिनो गोबां खेला गेम फ्रि फायार बिदिनो पाबजिफोर गेलेनाय फैनानै गथफोरखौ जोंङो हामा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नंगौ आरो ओ जोंङो दा ससियेल मिडिया होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंङो ससियेल मिडियाव गोबां बिदिनो ओ खौरां फोरबो मिथिनो मोनो जेरैहाय ओ बहा मा जादों बहा मा जायाखै जों बेफोरखौ लोगो लोगोनो जोंङो इन्टारनेट खुलिबानो जोंङो नुनाय जायो आरो नोंथां जोंङो आरो वाट्सपाव जोंङो जेनेबा गुबुन ओ गुबुन दाबसेयाव गुबुन सुबुङा थांबाय बिदिनो माइबाफोर बावगारलांबाय डकुमेन्टसफोर जोंङो बे फोर इन्टारनेट नि गेजेरजों जोंङो बेखौबो हरनो हायो आरोना गोबां हेल्प होयो इन्टारनेटआबो जोंखौ गोबां हेल्प फैयो आरोना मोजां बाहायनो रोंबाथाय बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो जि मिथिया जोंङो जेनबा जोंङो गुगुलफोराव जि मिथिया बे जों सार्च खालामना जोंङो मिथिनो हानाय जायो आरोना नोंथां ओ आरो नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै मा मा मि मिथियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ जोंना इन्टारनेट इन्टारनेट बियो ओरैबायदि बुस्थुदि बियो ओ जाय जाय सुबुङा बेखौ मोजां बै बाहायनो रोङो बेनि जिउआआबो मोजाङैनो जालाङो एबा बियो ओ बेजोंनो जानो हानाय मोनसे गोहोबो जालाङो एबा गावनि जिउखौ बेजोंनो इन्टारनेट जोंनो खुंनो हानाय मोनसे जालाङो औ बिदिनोहाय जोंहा इन्टारनेटखौ बाहायनानैहाय जोंहा गोबां सुबुङानो दा गावनि ओ बियो गावनि जिउखौ एबा नखरखौ सालायलांगासिनो जेरैहाय जोंहा इन्टारनेटाव गोबां बुस्थु दं जेरैहाय जोंहा बिदिनो मोखां बिजाब बायदिसिना ना बेफोरावबो जोंङोहाय ओ इन्टारनेट खौ बानायना गोबां मोजां मोजां भिडिअ' लाबोनानै ओ बिदिनो बियो दानफायावनो बिदिनो साख्रि मावनाय सुबुंनिस्रायबो बांसिन खा खामायनानै बियो गोबां बिदिनो न'खरखौ सालायलांनायाव गोबां मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खायसे खायसेया खायसे खायसेया ओरैबायदि सुबुंदि बियो इन्टारनेटखौ बाहायनानैहाय गावनियाव जा दङो बेखौबो खानानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोंना इन्टारनेटखौ बाहायनानै बायदिसिना दा अनलाइन गेम मायबा मायबि जोंना गेलेयो जेरै बेफोरबायदि गेम गेलेनानै बियो बे गेमावनो गावनि थाखानाय फैसाखौबो सोनानै गावनि धोन सम्पथिखौबो बियो सिलिंखार खालामनानै ला होनो हायो बे इन्टारनेटआ बिदिनो जोंना इन्टारनेटखौ बाहायनानैनो दा दानि मुगायाव जोङो गुबुन गोबां गोबां जायगायावथ' जोङो दानिया डाइरेक्ट थांब्रबनानै मा गायबा जादों होनब्लाबो सोरखौबा खबर लाहैनो हाया थिग बेफोरबायदिनो जोंना इन्टारनेट गेजेरजोंनो जोंना दानिया थाबै मिथियो एबा गुबुन जायगायाव थाहैनाय सुबुं जोंबो रायलायनानै एबा
औ